नोंथां खोनादों
दायो जोङो रायलायगोन बरफोरा गोदो माबायदि थांनां थायोमोन जिहेथु बरफोरा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ थां माबा बिदिनो हारि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों होननानै जोङो मा खासे बिजाब आरो सुबुंफोरनिफ्राय खुगा खुगा मिथिनो मोनदों बेबायदिनो बरफोरा ओ मिथिंगानि सेर सेर थानानै थांनानै थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि होननानै जों मिथिनो मोनो बिसोरो बोथोर लायो बोथोर गावसोर जेरै बैसागो फोरबो मागो दमासि आरो काथिग आसार बायदि फोरबोखौ बोथोर लायै बोथोरजों सोमोन्दो थानानै खुंबोनायखौबो जों नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बरफोरखौ मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाग्रा हारि होननानै मोनसे ओ फोथायो आरो माने सानो माने बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मिथिंगानि सेर सेर मिथिंगानि सायाव थानानै जिब जुनार बायदि मैहुर खालामनानै आरो मिथिंगानि सेरावहाय आबाद बायदि मावनानै बिसोरो गावसोरनि जिउखौ खुंनानै जा-जाबोदोंमोन नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे माबाफोर मिथियो नामा अननानै बुंनो हागोन
ओम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बर' हारिया जिहेथु ओम जारिमिन गैयि समनिफ्रायनो थांनानै थाबोनाय अदेबानि बर'फोरा माब्लानिफ्राय मा समाव थांनानै थाबो दं जों बबेयाव जोनोम जादों बेनि जेबो जोङो गुमुरखौ मोननो हाया अदेबानि बिसोरनि जारिमिनखौ मोननो हाया जोङो खालिबोल बर' लिरगिरिफोरनि माखासे सावरायनायाव मोनदांनो हायो जे बर'फोरा चिन तिब्बताननिफ्राय ओ खारख्लायबोनानै आसाम हादराव थाफैजेननो ला जानाय होननानै जों बुंनो हायो। जिहेथु गोदोनि समाव बिसोरखौ बर' होननानै मिथियामोनब्लाबो आथिखालाव नाथाय ओ बै बर सुबुंफोरखौ आसामनि ओ ओनसोलाव अदेबानि आसामनि बिखायाव थांनानै थाबोनायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो। बिसोरनि जोङो थांना थाबोनायखौ नायोब्ला बुंनो हायो जे ओ बे हारिया ओं मिथिंगा बिखायाव आ हाजोनि हायेन जेराव दैमा जिङाव थानानै आ संसार संसार जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि। बिसोरो गाव गावनि थांना थानाय राहायाव मैहुर खालामनाय, आबाद मावनाय बेफोरखौनो गाहाइ खालामनानै लाबोनो हादों जेरैबायदि मैहुर खालामनाय होननानै बुङोबा ना गुरनाय हाग्रायाव उम ओ दाउ अमा बुथारनाय आबाद ओ मावनाय फाथो जिनि आबाद मावनाय माइ आबाद मावनाय मैगं-थाइगं गायनानै जानाय बेफोरखौ जोङो बेफोरखौनो जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे गोबां रांखान्थियारि बिथिङावबो बिसोरो गाव गाव सुंथानाय बेफोरबायदि सावगारिखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बे ओ बे हारिया गावखौ गावनो गावखौ रांखान्थिनि बिथिङाव ओम सुंथानायनि बेलायाव ओ आइजोफोरा सि दानाय, ओ‌ साहा दखान होनाय, अदेबानि फिथा सावनानै फाननाय, औ हौवाफोरखौ नायोब्ला ओ आबाद आबाद मावहैनाय फामु जानाय बेफोरबायदि जोङो सावगारिखौ गोदो गोदाय बे समनिफ्राय नुनो हायो। बेफोरखौनो जोङो गोदोनि ओ बर' सुबुं बुंफोरा माबायदियै ओ थांनानै थाबोनाय बे सावगारिखौ नुनो मोनो। आथिखालाव नोंथांनि नोजोराव बर'फोरा माबायदि दि नोजोरजों थांनानै थायोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां नों होननाय बायदिनो थारैनो सैथो। ओ बर'फोरा आथिखालनि मुगायावहाय थांनानै थानायनि बाथ्राखौ बुङोब्ला आथिखालाव बर'फोरा गोबां ओ थासारिजों लानानै सोलायनायखौबो नुनो मोनदों। गोदो जेरैबायदिमोन नाथाय दाबायदि ओ नोंलिया आरो जास्ट एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेरै ओ थासा थासारियाव रांखान्थिनि आंखाल जानाय आथिखालावहाय आंखाल जानाय गोदोनिफ्रायनो आंखाल जाबोदों जानाया अब्लाबो दा सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों ओ बांसिन ओ राङावहाय नांथाबनांगौ जानानै फैदों। बेबायदिनो ओ बर'फोराबो गाव गावसिनि जे हारिनि जि दानाय बायदि आरो आबाद मावनाय गावनि मुलाम्फानि अनगायैबो ओ फालांगियारि खालामनायनि गेजेरजोंबो बर'फोरा रांखान्थिखौ खामायदों आरो दाउ, अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय ओ मोसौ, बोरमा फिसिनाय बायदि हाबानि गेजेरजोंबो ओ बर'फोरा ओ गाव गावसिनि थांनानै थानायावहाय ओ रांखान्थि आरजि खामानि माबाफोरखौ रांखान्थिफोरखौ ओ सोरजिनानै लादों। बेबायदिनो बर'फोरा आथिखालनि मुग गायाव थांनानै थादों होननानै आङो आं सानो। मानोना गोदो बर'फोरा जेरैबायदि ओ गावसोर गावनि हारिमुखौ गावसोर फोथांनानै लाखियोमोन। नाथाय आथिखालावहाय माखासे गाव गावसिनि मुलाम्फानि थाखाय सि दानायावहाय दारिमिनारि मुवा बाहायनानै गोबां रोखोमनि सि दिरुननायखौबो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोदोहाय ओ बर'फोरा गावसिनि लाजिनायखौ खोबथेनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय जा जा मुवा बेसाद मोनोमोन ओ बिफां, बिलाइ, बेदर ओ निफ्राय गाब दिरुननानै ओ खुन्दुंआवहाय इन्दि एम्फौनि खुन्दुंआव गाब फुननानै सि गावसोर सि दिरुननानै गावसोरनि लाजिनायखौ फांथेनानै गाव गावसोरनो बानायनानै लायोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव समनि आंखाल आरो थासारिनिजों गोरोबफानांगौ जानानै ओ ओ हाथाइ बाजाराव मोननाय खुन्दुं बायदिनि गेजेरजोंनो जिफोरखौ दानानै लानाय जायो। आरो बेफोर गोदोहायथ' औवाजों दं फांजों आरो गय दंफां बायदिजोंहाय सालखुन्था, थार, गनसा आरो सि सोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै लायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ दारिमिनारि फैनाय लोगो लोगो माखासे द्राम होननाय सि जोंग्रा सि सोंग्रा आरो मेसिनजों खुन्दुं साग्रा, सि मेसिनजों सि दानाय बायदिफोरखौबो नुनाय मोनबाय बेफोरनि गेजेरजों बर'फोरा आथिखालाव एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथांनि गेजेराव गोदो माबायद थांनान थायोमोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बर'फोरनि गोदोनिखौ थांनानै थानो बुङोब्ला थांनानै थाबोनायखौ बुङोब्ला जिहेथु बर'फोरा मिथिंगानि बिखायाव थांनानै थानो मोजां मोनग्रा हारि अदेबानि हाग्रा खाथियाव थांनानै थानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि होननानै जों बुंनो हायो। बे बर' हारिया गोदोनिफ्राय थांनानै गोदो स गोदोनि समाव थांनानै थाबोनायखौ बिसोरो उम जोङो मेगनजों नुनो मोननाय जायाखैब्लाबो माखासे ओ खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बाथ्राफोरखौ बाथ्राफोरनि गेजेरजों जोङो ओ मोनदांनो हायो जिहेतु बर'फोरा ओ आसाम हादाबसायाव थानो लानाय लोगो लोगो बिसोरनो नसा बारायनानै ओ नांगौ बिथिंखौ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ हाग्रानिफ्रायनो लानानै थांनानै थाबोनायखौ ओ जोङो मिन्थिनो हायो जेरैबायदि न लुनाय बर' फोरनिल नुनायखौ नायोब्ला बर'फोरा दासिमबो सिमेन्ट इथा बाहायनानै न' लुनायनि सोलायै ओ मिथिंगायावनो मोननाय औवा रायदों आरिफोरनि न' लुनानै थानायखौ गोबां दासिमबो गामि ओनसोल न' लुनो हायो नुनो मोनो। नोगोर ओनसो ओनसोलाव बे बैफोर आदबा गनाय जायाखैब्लाबो नाथाय गामि ओनसोलाव बांद्राय गैजोबैखौबो जोङो नुनो मोननाय जाया अदेबानि अ ओ सिनायथिनि थाखाय बर' हारिया गोदो थांनानै थाबोन उम थांनानै थाबोनायाव न' लुनायाव माबोरै ओ बाहायबोदोंमोन माखौ बाहायदोंमोन मिथिंगानि बिखायाव सोनारनानै जोङो न' लुनायाव उम बेबायदि बिथिंखौ नुनो हायो जेरैबायदियै ओ न लुनायानो बर'फोरनि मोनसे ओ खान्थि अदेबानि न' लुबैया लासेनो ओ स्रावबो सुबुं माहारिया थानो हाया न' लुनायखौनो जोङो उम गुदि खालामनानै सावरायनो हायो जेरैबायदियै न'आव सुबुंफोरा थानानै थायो बेजों लोगोसेनो ओ जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि बिथिंखौबो बर' फोरा गोदो गोदाय समनि फ्रायनो माइ आबादखौ मावनानै ओ गाव गावनि थांना थानाय राहाखौ अदेबानि सावस्रिखौ ओ गो ख्रों खालामनानै लानो थाखाय माइ आबादखौ मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेजों लोगोसेनो ओंखामजों लोगोसे ना बेदर आरि जानायखौबो नुनो मोनो जेरैबायदियै ओ ना गुरनाय अदेबानि जेरैबायदि जों सिगाङाव ओ बुंनायखौ मोननो हायो ओ हाग्रा बारियाव दाउ दाउ फारौ दउ फारौबो ओ सेसा आरि मैहुर खालामहैनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो ओ बरफोरा गोदोनि समाव मैहुर खालामनायनि बिथिङाव जं आरि बोरला बाहायोमोन होननानै बुङो बे जं आरि खौ जिहेथु गोदोनि समाव दाथुआरि बिथिंनि मोननाय जायामोन बिसोरो अन्थाइखौनो बानायनानै अन्थाइखौनो ओ हुयै हुयै जं महरनि खालामनानै मैहुरखौ खालामो होननानै बुङोमोन बेजों लोगोसेनो ओ मोनसे सावरायनो गोनां आयदा होननानै जोङो बुंनो हायोब्ला बर'फोरनि उम संनानै जानाय बिथिंखौ खुगाजों खुगा खोनानाय बायदिबोला बरफोरा सिगां समाव मैगं थाइगं बा ओ बेदर दावउदेरखौ ओ सङाबालासेनो गोथाङैनो जायोमोन होननानै खोनायो नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेनि जेबो फोरमान मोननो हाया अब्लाबो बे बाथ्राया खुगाजों खुगा सोलिबोदों ओ जे बेबायदिनो जेब्ला बरफोरा अन्थाइजों अन्थाइ खाथियाव दोनजाबनानै उम अरजोंनाय नुयो आरो बे अरजोंनो ओ मैहुर खालामनानै लाबो बो नायना बेदर आरिखौ संनानै जानानै ओ स साबसिन गोजोननायखौ मोनसिनदोंमोन बेनि खायनो बरफोरा ना बेदरखौ अराव हांनानै बा अराव संनानै जाबोनायखौ जाबोदों होननानै ओ जोङो मिन थिनो हायो बेबायदिनो बर'फोरनि गोदोनि समाव थांनानै थाबोनाय जारिमिनखौ जोङो खुगाजों खुगा खोना बेफोरबायदि खोनानो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो बरफोरा ओ गोदोनि समाव अदेबानि सुबुं माहारिया गोदोनि समाव ओ दंफांनि बिगुर बिलाइ बेफोरबायदिखौ गाननानै थायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों नाथाय बियो बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया अदेबा बुस अब्लाबो जोङो बुंनो हायो जे बर' फुरा उम खुन्दुं बाहायनानै ओ सि दानाय बे आदबा दंमोन होननानै बुंनो हायो जेराव गाब गानायखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिफां बिलाइ बिगुरनिफ्राय ओ सोमनानै दोननानै गाब गाहोनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि साबसिन मेगनाव गोनां ओ आगर बे खांनाय बेफोरबायदि सावगारि जों नुनो मोनो बर'फोरनि गोदोनि थांना थानायनि सावगारिखौ जोङो बिदिनो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोदोनिजों लोगोसे आथिखालनि सावरायनो गोनां ओ माखासे आयदाखौबो जोङो ओम थांना थानायनि बिथिङाव सावरायनो हायो जेरैबाय दि आजिख आ जेरैबायदि आथिखालाव बर'फोरा थांना थानाय होननानै बुङोब्ला आबादजोंल सोनारालासेनो बिसोरो गोबां ओ ओ साखिबो मावनानै गाव गावनि जिउखौ सुंथानाय फालांगियारि मावनानै गोबां सुंथानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। ओ जिहेथु गोदोनि समाव बर'फोरा हौवा माहारिखौल बांसिन ओ रांनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव खामानि मावनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव हिनजाव माहारियाबो नखरखौ सुंथानो थाखाय गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनसै हिनजाव माहारिनि बिथिङाव ओ खामानि मावनाय खौ नोंथाङा नोंथांनियाव मा मोनदांथि दङ?
खोनायाखै नोंथां।
हिनजाव माहारिनि बिथिङाव गावखौ सुंथानायाव बिसोरो माबायदि बिफाव लायो अदेबानि नखरखौ सामलायनायाव हिन्जाव माहारिया आथिखालाव माबायदि ओ रांखान्थियारि बिथिंखौ सोरजिदों हौवा माहारियाव समान समान सोरजिदोंना ओ सोरजिया खै बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मोन्दांथि दङ?
नंगौ नोंथाङा थारैनो सैथोआव मोनदों ओ हिनजाव माहारिफ्राबो हौवा माहारिफोरजों आथिखालनि समावहाय समान समाननै नखरखौ दैदेननायावहाय मदद होबोदों। ओ बिदिनो साख्रि मावनायानो जा फालांगि खालामनायानो जा आरो बायदि हाबा हुखा ननि हाबा हुखा बायदि मावनाय बेफोरावबो जुनाद फिसिनाय आरो मैगं गायनाय बायदिफ्रावबो बिसोर गेजेन जानानै थायाखै। मानोना बिसोरो हौवा फोरजों समान समाननो गावसि नि नखरखौ दैदेननायावबो गावसोरबो बिफाव लाफादों। बेबायदिनो हिनजाव माहारि फ्राबो हौवाफोरजों समान समाननो आथिखालावहाय ओ खामानि मावफालांबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो मानि बिसोरबो गेजेन जानानै थायाखै। मानोना गोदोनि